नोंथाङां आंनि रावखौ खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
औ दायो आं फ्रि दंथ'यो।
अ दायो मानि सायाव रायज्लायनो नोंथां?
दायो जानाय लोंनायनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा?
औ जायो नोंथां नोंथाङा मा माखौ जानो मोजां मोनो मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजांसिन मोनो?
ओरैनोबाथ' आङो माने ओंख्रिखौ सबायाइजों साम' अनलाजों दाउ बेदर ओमफ्राय दास' थास' बिबार मोनो नङा होमबा थास' बिबारजों ना गोरान बिदिनो थास' बिबारजों बेदर बिदिनो गोथाव मोनो आरो
अ नोंथाङा ओमफ्राय बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगोना रोङा?
रोंनाया रोङो बांद्रायबो रोङा आरो
नोंथाङा सबायाइजों साम' संनो रोंङोन ना रोङा?
सबायाइजों साम'खौ रोंनाया रोङो ओमफफ्राय बाराद्राय रोंद्रायबो नङा आरो
नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ औ बिदिबा आं नोंथांनि एसे फोरमायलांनोसै आं रोंनाय मथे
ओ दे।
गिबियावनो साम'खौ लाबोनानै माने साम'नि दाखोन थायोना बेखौहाय गारग्रोनांगौ जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय साम'खौ दाननांगौ जायो आरो ना साम'नि दाननांगौ जायो ओमफफ्राय दाननानै बेखौ हरसे बा सानसे दैयावहाय सोमनानै दोनो आरो। ओमफफ्राय दोननानै बेखौ इां माने सुयो आरो ना हुखन हुखन सुयो आरो ना बिराद सुनानै साफा जाबाथाय बेखौ संनाय जायो आरो ओमफ्राय सबायजों संनाय जायो नालाय बेखौहाय साम'खौहाय थाव पियास बानलु आरि होनानै सेरनानै सबायाइखौ एवना लानाय जायो। आरो ओमफ्राय फारसेथिंहाय सबायखौ माने एवनानै हुख्रेमनानै रुनानै लानाय जायो आरो खारैजों। ओमफ्राय
साम'खौबो मोजां मोनजासे मोनजासे माने एवना लानाय जायो। आरो ओमफफ्राय सबाइाया रुइबाथाय सबाइखौबो सानानै माने साम'आव होसननाय जायो आरो। ओमफफ्राय बिदिनो बानलु संख्रिखौथ' साम' एवनाय टाइमावनो होनाय जाखायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो दसे दोनसिगोन सबायखौ होनानै दसे दोनसिगोन ओमफ्राय बिदिनो माने गावनि मोननाय टाइमखौ जबनायखौ नायनानै खांनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जासिगोन आरो बेनोसैमोन आरो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा फिथाइ सामथायाइ जानो मोजां मोनगोन ना मोना।
फिथाइ सामथाइखौथ जानो बिराद मोजां मोनो आं।
मा मा फिथाइखौ गोथावसिन मोनो नोंथाङा।
ओरैनो आङो थाइजौ फिथाइ बिराद गोथाव मोनो ओमफाय बैग्रि फिथाइखौ बिराद गोथाव मोनो आरोना जानो थाखाय।
औ
ओमफ्राय बिदिनो खमला नारें जुम्ब्रा बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो आङो।
औ
नोंथाङालाय मा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो।
औ नोंथां आङो बिदिनो गासैबो फिथाइखौनो जानो गोथाव मोनो। ओमफाय बांसिन गोथाव मोननाया आङो गोखै बुस्थु जेरै थाइजौ बैग्रि बेफोरबायदिखौ गोथाव मोनो आरोना नोंथां
उम
ओमफ्राय नोंथाङा बरनि मैगंफोरखौ खिन्थानो हागोन नामा एसे?
बरनि मैगंफोरखौ माने बरनि ओंख्रि ना मैगं
बिदिनो बरआ बरफ्रा ओंख्रि जायो मा मा मैगं बेफोरखौ एसे खि खिथानानै होनो हागोन नामा?
औ जागोन दे। ओरैनो बरफोरनि ओंख्रियाथ जाहैबाय अनलाजों दाउ बेदर सबायजों साम मैथाजों ना अमा बेदर बेफोरसै आरोना ओमफाय ओरैनो बरफ्रा थास बिबार ओंख्रिखौ बिराद गोथाव मोनो ओमफाय नाफामखौबो बरफ्रा बिराद गोथाव मोनो आरो ना ओमफाय बिदिनो बायदिसिना ओंख्रि जाबो बरफ्रा इदिनो थास सिजोन लायै सिजोन आरो बोथोर लायै बोथोर ओमफाय बिदिनो
औ
गोजां बोथोर समावहाय लाफा लाइ मुला बेफोरबायदि मैगं जायो आरो बरफ्रा बेफोरनि अनगायैबो गोबां हाग्रानि मैगं जायो आरो ना बरफोरा
औ नोंथां औ ओमफ्राय नोंथाङा नाफाम जानो गोथाव मोनगोन ना मोना?
नाफामखौथ आं बिराद गोथाव मोनो
नाफामखौ मारै मारै बानायायनाय जायो एसे खिथानो हागोन नामाथाय नोंथां?
औ दे होमब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनिसिम नाफामखौथ ओरैनो माने नाखौ सायनानै सुनानै मोजां फोरानना लानाय जाग्रो आरो ना ओमफाय नायाहाय रानबाथाय माने बेखौ नाफाम देनो देनो नागिरो आरोना ओमफाय माने नाफामाव होनो थाखाय थास दुदालिनि गांखंखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ मोनाबाबो बेलेग थासनि गांखंफोरखौ होनाय जायो। बाय बायसान्स थास दुदानि थासफोर गैयाबा। माने खुमब्रा बेफोरबायदिखौ फाम्पजों होफानाय जायो आरो बिदिनो देनाय जायो आरो होफानानै देनानै बेखौ मोजांनो भयाम नङाबा औवा हासुंफोरावहाय मोजां सोनानै दोननाय जायो आरो गोरानो बार हाबनो हायि बायदि ओमफाय बेखौहाय मास मोनसेसो बिदिफोर जाबानो जानाय जायो आरो नाफामखौहाय।
औ।
ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो?
आंबो बिदिनो जोंनि बर'फ्रा बिदिनो मा ओंख्रि बिदिनो सबा बाइजों दाउ अनलाजों अनलाजों मेवाइ बेफोरबायदि ओंख्रिखौ गोथाव मोनो आरोना।
उम अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रिखौ मारै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ। नोंथां बिदिब्ला आंनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथांसिम। बिदिनो अनलाखौथ' गोबां मैगंफोरजोंनो बेदरफोरजोंनो जानो हायो आरोना ओमफ्राय आं दावजों संनायखौ खिथानिसै एसे फासथावनो मेवाइखौ औवा बारियाव गाव गावनि न'आव औवाफोर दंबा बेखौहाय दाननानै लायनोसै ओमफाय गैयाबा बिदिनो बाजारनिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना ओमफ्राय लाबोनानै मोजां लेमनानै हानानै दैआव सो सोमना दोनो दसे ओमफायो अनलाखौथ' न'आव जानाय माइरं'जोंनो देखायो देनानैहायो बिदिनो सोमना दोननानै दैजों गोदौहोसिगोन आरोना आमफाय गोदौनानै बिदि बिदिनो ओमफाय बेदरखौबो बिदिनो एवफ्राम खानानै दोनथ'सिगोन ओमफाय मेवाइ दों अनलाजों गोदौबाथाय मोननोसैआव बिदि बिदिनो संख्रि बानलु देनानै होदो ओमफ्रायो बेदर एवफ्रामखाना दोननायखौ होस'ननानै गोदौ होबाय थायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो एसे जबहोसिगोन जबहोनानै मोदोमनायनि थाखाय बिदिनो दुन्दिया गंगार दुन्दिया दिया होनानै फोमोनसिगोन आरो ना नोंथां।
उम उम।
नों आमफाय नोंथांमोन नोंथांमोननिथिं औवा मेवाइखौ बायनानै जायो ना बिदिनो गाव गावनो औवायाव लायनानै जायो?
जोंनिथिंथ' माने न'आव औवा दंबा न'निफ्रायनो दाना जायो ओमफाय न'आव औवा गैयाबा हाथाय एबा बाजारनिफ्राय दाननानै लायो आरो बायनानै लायो।
औ औ नोंथां।
ओरैनोबाथ' जोंनाव औवा गैया बिदिनो जो बाजारनि फाय लाबोनांगौ जायो आरो।
औ।
औवा मेवाइखौथ' ओरैनो औ
नोंथाङा अमा बेदरखौ जानो गोथाव मोनगोन ना मोना?
गोथाव मोनो मोननाया होमबाबो एसे खम आरोना।
ओ ओमफ्राय अमा बेदरखौ मा मा मैगं'जों संबा गोथाव जायो एसे फोरमायनो हागोन नामाथाय नोंथां?
अमा बेदरखौथ' गासिबो मैगंजोंनो जाजाजो जायो ओरैनो बाबो सबायजोंबो जाजायो सबायजोंबो गोथावआनो जायो ओमफाय बिदिनो नार्जिजोंबो बिराद गोथावानो जायो अमाया नार्जि दोलोजों। ओमफाय ओरैनो थास' बिबारफोरजोंबो जाजायो थास'फोरजोंबो जाजायो। बिदिनो बिराद मैगंजोंनो जाजायो आरोना अमायाहाय
औ
उम ओरैनो नोंथाङा नारजिजों अमा बेदरजों संनायखौ फोरमायनो हागोन नामा आंनो किषन एसे
औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांसिम अमाजों नार्जिजों संनायखौ
औ औ दे।
बिदिनो नारजिखौथ' बिदिनो फाथोखौ खानानै फास्स्टाव फाथोखौ खानानै दाननानै फोराननानै जेब्ला रानो अब्ला बिदिनो रानबाथाय माबा बिदिनो संनाय जायो आरोना एसे एवफ्रामनानै खारैजों एवफ्रामो आरोना नोंथां ओमफ्राय खारैजों एवफ्रामनानै बिदिनो दै होनानै एसे गोदौ होनोनाय जायो आरोना
औ औ बुंबाय था दे नोंथां।
ओमफ्राय बिदिनो अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै अमा बेदरखौ एफ्रामनानै बिदिनो खारैजों खारैजों नारजिजों एवनाय मोननाय जायो